हेल' हेलौ। हेलौ
अ मामा खोनाखै नामा?
औ खोनादों खोनादों मामाय।
दे मामा बिलिनि गोजोन मोनाबिलि नोंखौ गाहाम हामलाय बावथिनाय जाबाय मामाय।
ओ गोजोनथों मामाय गोजोन थों नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जा
औ साबायखर थाबाय दे मामाय नोंथांनिसिमबो ओमफ्राय साबायखर थाबाय नोंथां मामाय
आमफ्राय दा ए मामाय साबायखर थाबाय सिमबो
अ औ औ मामाय ओमफ्राय
ओमफ्राय ओरैनो ओरैनो उन्दुला बायबाय आं नै
अ
खोनादों ने?
औ खोनादों बुंलाय खबर सबर?
उम खबर सबर मोजाङानो मामाय बांद्राय गाज्रि नङा
उम
ओरैनो गामियावबो दहाय फुजा जादोंमोन ना
औ
बेयाव एसे थांबाय फैबाय मोनाबाय दिनै जाबाय लोंबाय दा नै दुगैबाय लोबबाय ए रेस्ट लाबाय उन्दुबाय मामाय।
औ औ औ औ मेंबायबो ना आंथ' जेबो मावासो मावनायालाय दिनै ओरैनो
जेबो मावासै ना मामाय औ मामाइ खोनाबाय।
औ ओरैनो
ओरैनो मामाय माथो ओंख्रि जायामोन?
ओंख्रियाथ' बिदिनो माबामोन मामाय ओ दालि जहल ओमफ्रायो बोरमा बेदर।
गोथाव मामाय बिरादनो। सम -सम जानांगौ बोरमा बेदरफोरखौबो।
औ -औ।
देहानि थाखाय बोलो जायो भिटामिन मोनो।
औ- औ। माने माने बोलोबो फैयो आरोखि। ना बोरमा जायोबा माने भिटामिन बुस्थु ना बेयो।
बे बोरमाफ्रा गांसो जायोना? नेचारेल बुस्थु हाग्रानि मिथिंगा बुस्थु बिनिखायनो गासैबो आं जालालै मामाइ सिगां जायोमोन दा माखासे देहानि उसुबिदानि थाखाय जानो हाला आं।
जसे उदै सायो आंना। बोरमा बेदर जाबा।
औ।
जागौ थानो जानो लुबैयो ओमफ्राय जाखांबासो बिराद खस्थ' मोनो। बिनि थाखायनो जानाय जाया आं।
जानोलाय मोजां मोनोमोन बिराद नों बे बेदरखौ औ। ओम दाथ' आं नै देहानि उसुबिदानि थाखाय जानो हाला बे बेदरखौ।
औ।
ओमफफ्राय ओरैनो माबा खबर सबर नोंथांनिया?
बिदिनो मोजाङानो दं दासान्दि नोंथां। माबाय औ।
न'खराव गासिबो मोजां दंने मामाय?
औ मोजाङै दङ मामाय। नोंथांनाबो गासिबो थिगैनो दं ना?
औ गासिबो थिगै दंजोबो मामाय। बांद्रायबो गाज्रि नङा एसे दा बयबो मोजां दंजोबो न'खराव। दासान्दि आं ओरैनो खामानिसो मावलाबायो आं। फरायनायखौ दोनथ'नानै।
औ
फरायबाबो जेबो जायासैना मामाय ओंखायनो। खामानिफोर मावलाबायनांगौ जाहैबाय फरायबायबाय थाबाबो जाया। नों साख्रि बाख्रि मोनहायाबा थाखा फैसानि गोनांथि जायोना जिउआव। बेनिखायनो दा खामानिसो मावलाबायो आं।
औ मावनांगौ मामाय ओरैनो थास्लायस्लाय माने मानोथो ओरैनो थानो। जेन'बा गाव गावनि उदैखौ गावनो सुफुंनानै लायाबा। औ गावनि लाइफखौ गाव नायलांनो थाखाय माने नोङो ओ गावनो एसे लामाखौ दिन्थिना लायाबा।
औ औ
रावबोथ' जासिना होग्रा गैयाना।
ग्रा गैया न' लांफैदो होना।
उम नोङो गावसो सैमाफोरबायदि नागिरहैनांगौ जायो।
उम उम
ओरैनो मामाय ओ अबावबाफोर थांनायनि सिमांफोर दं नामा?
खोनाया मामाय?
ओरैनो नोंथाङा ओरैनो अबबावबाफोर थांनायनि सिमांफोर ओ सानदों नामा?
ओरैनो बेरायनाय सिस्टेम ना मामाय?
हा?
बेरायनायनि सिस्टेमाव ना मायाव मामाय?
औ बेरायनायनि
ए औ बेराय नायाथ'आं‌ बिराद बेरायनो गोसोलै मामाय।
औ दाबो अबावबा थांनायनि माबाफोर लादों नामा थांखिफोर लादों नामा?
दाथ' एफा मानि थांनाय थांखि गैथ'वा माने उनहालागै लोगोसे थांनायनि थांखि दङ। बिराद गोजान गोजान दावबायनो लुगैयो आङो। गोजान गोजान गारिफोरजों बाइकफोरजों हान्थिनानै औ दावबायनो लुबैयो। गोसोआ
औ रां रुफानि
रां रुफानि उसुबिदानि थाखायनो हाया जाहैबाय जोंहा जों गरिब न'खरनि सुबुंफोर जाहैबाय ना। माबा सानबा माबाखौ जाफुंहोनो हाया औ मामाय उम ओरै माबा सानबा माबा जाया माबा खालामनो सानोबा माबा जाया उम उसुबिदा आरो जेरैबो।
ओमफ्रायो मामाय उम जिउआव माबाफोर थांखि लादों नोंथाङा?
थांखिया थ' मामाय जिउआव आंना बेनोसै फालांगि खालामनोसो आं साख्रि बाख्रिफोरखौथ' मोनखानाय नंलाबाय
उम
रां रुफा बेखौनो मोना हनै आजिखालि। जायफ्रा गेदेर गोलावजों सिना जाना बे फोरसो मोनो मालाय जोंफोरबायदिखौलाय सोर सिनायनानै नायफिननानै जों बेबायदि साख्रि बाख्रिनि लामायाव आगान सफैबावनो। बेखायनो उफाय गैया जोंङो खामानि मावनानै जानांगौ हिसाबै जालांसै।
ओमफ्राय मामाय बिदिनो ओ गोलोम बोथोरनि बन्दआव बे दादि सोलिगासिनो जोंनि ओ ओरैजाय कक्राझार डिस्ट्रिकनि मोनसे जायगा मोनसे बै भुटान बरडार खाथियाव मोनसे सरलपारा होननाय जायगा दंना बेफोराव थांनानै जेबो ओ जोंङो थांखिफोर लाथ'वाखै नामा?
थांखिथ' लादोंमोनलै मामाय बे जायगायाथ' बिराद मोजां ना
औ माने बिराद मानसिफोर थाङोना बाहाय?
थांनोथ' सानदोंमोनलै मामाय नै गरम बन्द'नि सिगां थांनो सानदोंमोन।
औ औ
बोरै जायो थांनाय जागोन खोमा।
बिदिनो नाजादो थांनो आंबो बिदिनो गरम बोथोराव बिदिनो। गोलोम बोथोरनि बन्दआव थांनो सानदों बिदिनो जिबा थारिखखौ।
अ अ जिबा थारिखफ्रावनो।
औ माने गरम। बोना। बोथोरा बिदिनो गरम बोथोराव बिदिनो सान्दुंफोर। दुंङोबा। आइखां बायखां बिदिनो थानो हायाबा बेफोरबायदिनो दुगैहैनो सानो आरोखि ना दैयाबो बिराद गुसुना माने गोजोबनानै थाथावथावनो। औ।
मोजां जायगाया बिरादनो। दैफ्राबो गोग्गो साफा बोहैनाय बेयाव गोजोमनानै थाहैनो मोजां।
औ।
थान्दा।
हमनानै जाहैनो मोजां।
औ। आफेल आंगुर बिदिनो दड्रागन फिथाइफोर।
औ औ।
औ।
थांगोन मामाय थांगोन मालाबाफोराव ज' लोगो लानो थांसै नामा। खनसे।
उम ज' दुगैना फैनोसै। ओरै भुटान हाजोनि समायना रमायना जायगा आरो सरलपारानि साखा। खाथियाव थानाय बिफां लाइफां। सोमखोर मिथिलंगाजों बुंफबनायखौ एसे नायनानै बिदिनो कर'नायाव। थानाय। तेनसनफोरखौ एसे माबाना फैसै बिदिनो थान्दा खालामना फैदोनि मालाबा। अ लामायाथ' जाबाय आं दाख्लै थांखांबाय थांनाया ओमफ्रायो ससे दंबावोमोन आरोखि। लामाया मोजां जानो बै उल्था पानि होननाय जायगानिफ्राय एसे ससे एसे थांनानै लामा मोजां मोनबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय एसे गाज्रि आरोखि। जालांगोन बेयो दाब दा जासिगोन खोमा दाहालागै ओ जुलाइसिमाव बिदिनो कमपितफोर जाहैनो हागौ खोमा। बानायगासिनोमोन। लामायाथ' सिन्था गैनांला जेबो सिगांनि बायदि
लामायाथ' औ लासैनो जागोन दाथ' लामाखौ बानायखाबाया आरो साबसिन जाबावनोसै लासै बेनो।
औ औ। आरो बेफोरबायदि लामाखौ बानायनांगौ होननानै आं सानो आरोखि।
बानायनांगौ बेबायदि जायगाखौ एसे मुंदांखा
मानोना बेफोरबायदि एथ' गोजान गोजाननिफ्राय फैयो बेरायनो थाखाय ओ माने बेफोरबायदि मोनसे उम एथ' समायना रमायना जायगा थांनो थाखाय दुगैहैनो थाखाय लामायानो मोजां नङाबा बिदिबा ए ओं बिदिनो ओ मानसिफ्राबो बिदिबा गोसोखौ बोरैबा मोनो नालाय बानायबो आरोखि थांनो। औ ओरै मेघालयनि फैलाबायो बिदिनो बि ओ अनेक जायगानि फैयो। बिदि बेंगलफोरनि
ओरै त्रिपुरानि फैलाबायो। शिलंनि फैयो उलथानो जोंबो थाङो। बिसोर औ मोजां नुहरनानै फैयो।
औ।
बुंनो थाङोब्ला बेनो दा नाम्बार अवान जानानै दङ बे जायगाया।
औ बेनो से नाम्बाराव जानानै दं आरोखिना दा।
उम।
माने जोंनि बि टि सि आव होनजायो आरोखिना।
मोजां मोजां थांगोन होनबा
ओमफाय ओरैनोथ' दा माबा मा होनोमोनलाय आमससेयानो जाबायना औ। ओरै फ्रामसबो जाबाय जानोसै। बेयावबो फिथाइ सामथाय जानां जायाखै नामा
जानो मानि दाख्लै जादों थाइजौ खान्थाल जाखांबाय ओमफ्राय औ आमथिसुवायावबो जादोनि आमथिसुवायाव ज' फोथाराव जालायसै फैदो मामाय नोंबो
औ ज' जालायनोसै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बेन्थ'
ज' जाबासो मोजां मोनजायो मोनजायनि थाखाय
औ औ माने इन्टारेस् बिदिनो गोसोखौ ओ माने मोजां मोनो आरोखि ना बिदि ज' ज' फिथाइ सामथाय जुक्ति थानाय बायदि मोनो दे होनबा ममाय
औ मामाय दे दे
औ दे